औ नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
औ आं दायो ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां।
आसा नोंथाङा फ्रियैनो दं होनबा नङा होनोमबा?
औ औ।
नोंथाङा फ्रि दङबा आंजों सावरायनो हागोन नामा आङो फंनैसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां हागोन दे सावरायनो हागोन।
ए बिदिबा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन जिथु जोंहा
औ औ सावरायजागोन दे। आइडाया माबादि नोंथां? हेलौ नोंथां। जेब्बो खोनानो मोनासै नोंनिखौ।
औ खोनादों नोंथाङा?
औ दायो खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां। ओ बिफां लाइफांनि सायाव फंनैसो फोरमायनोसै आं नोंथां आं बिथिनाय बायदि। जिहतु जोंहा दा दंफां लाइफां गायनाया बुहुत ओ बिफां लाइफांखौ जोङो बहुत खम बुंनो थाङो बुंनो थाङोबा जोङो खम जानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा आथिखालाव। बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ
आं दा बिनि थाखायनो जोंहा दा आथिखालावहाय गारि मथरफ्राबो बारा जाबाय जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां खम जानायनि थाखाय ओ पलिउसनफोरखौ जों बांसिन नुनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जोंहा गारि मथर हान्था मेला मेलला जाबाय आथिखालावहाय बुहुद बायदि रोखोमनि आगोलनि समावथ' गारि मथरफोरा खममोन। दाथ' आरो बहुत बारा जाबायना दा बिफां लाइफां खमनि थाखाय जोङो ओ एयार पलिउसन खौ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो थाखाय जाहाथे बयखौबो माबा खालामो दा मोनसे आरो गोदान माबा खौ नुनो मोन्दों दा बिफां गायनो थाखाय जोंहा दानि बे सरखारफोरा जे नियम खान्थि बानायगासिनो दं दा बिनि फारसे बा बिफां गाय दानफैनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायगोन नामा
औ हागोन ओं फोरमायगोन नोंथां ओ जोङो दा दा गोबां बिफां लाइफांफोर दानफैनायखौ नुनो मोनो जे बे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बिदिनो माबा मोनसे कम्पानि गायसननायफोरखौ जों नुनो मोनो जे बा जोङो औ बिबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बिदिनो बिदिनो गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर लुनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथि आथिखालाव दफां दंफां लाइफांखौ जोङो दानफायनानै बांसिन दानफायोल' आरो ना जोङो बेखौ गायनायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोना बिदिनो जोङो औ जोङो जोङो बि-बिदिनो बिफां लाइफांखौ दानफायोब्लाबो जोङो फांसे बिफांखौ दानफायोब्ला जोङो बिदिनो पास सयथा बिफांखौ जोङो ओ गायफिननांगौ आरो ना अब्लासो जोंनि अब्लासो जोंनि बुहुमा बिदिनो सोमखोरैनो थागोन आरो जोंनि ओ औ जों जोंनि जे बे साननि बिदुुंआबो बांद्राय एसेबां बारायनाय नङा आरोना जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायनायखौ जुदि बारायोब्ला आरो दा जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानैल' जोङो गा-गायनायाव जो-जोङो गोसो होआब्ला जोंनि ज ओ साननि बिदुं बारायनायाबो जोंहा बारायलांगोन आरो दा-दानि जु ओ दाथ' साननि बिदुङा बारायलांगासिनोखा
औ औ
औ बिनि थाखायनो माने जोंहा गोबां जेंना गोलैयो आरोना जोङो थानो हाया गरमजोंनो जोङो बिदिनो
औ बिदिनो मालाबा समाव जोङो बेमारजोंबो गोग्लैनांगौ जायो गरमनि जाहोनाव औ
आरो जोङो बिफां लाइफांखौ बांद्राय दानफायोब्ला जोंहा बिदिनो हाफोराबो गुरै जायो बिनि जाउनाव जोंहा अखाफोरै थायोब्ला बिदिनो हा गिसि खानानै बिदिनो ओ दैफ्रा लोमनो हमो बेफोरनि जाउनाव माने बिफां लाइफांखौ जों बांद्राय दाननाङा जुदि जों बिफां लाइफांखौ औ जोङो बिफां लाइफांखौ एसेबां दानोब्ला जों जोङो माने जोंबो हां लानो हानाय
हानाय नङा औ औ हां लानायाव जों खस्थ' जागोन
औ
आरो बिफां लाइफां गैयैनि थाखायनो उम बे गिदिर गिदिर कम्पानिफोर खुलिनानै बेनिफ्राय जे गेस ओंखारो बायदिसिना बे माबा ओंखारनायजोंहाय ओ सोद बारहावाखौ सोदांनाय गैयिनि जाउनाव जोनो बे बायदिसि रोखोमनि बेमार जानायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
आरो बेफोरबायदिनो गोबां जेंनायाव गोग्लैनांग गोनां जायो जेरै जोङो बिफां लाइफां बिफांफोरखौ दानफायोबा बिदिनो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोरा बहा थानो जायो बिदिनो जाउनाव माने जिब जुनारफोराबो जोङो जों सुबुं माहारिफोरखौ बिदिनो हेंथा होफैनो हमो बिदिनो औ बेफोरबायदिनो बिदिनो सुबुं माहारिफोरनि जायगायाव फैनानै बिदिनो दखल बा बायदिसिना ओ खालामफैनो हमो जिब जुनारफोराबो बिनि थाखाय जोङो जिब जुनारफोरनि थाखायबो जों बांसिन ओमफ्राय दखान दानफायैआानो मोजां आरो ना जोङो जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगाफोरखौ जोङो जुदि दानफायजोबोब्ला बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बिदिनो सिलिंखार खालामजोबोब्ला बिदिनो दानफ्लेनानै जों कम्पानिफोर गायसनबाय थायोब्ला जोंहा गोबां जेंना गोग्लैगोन आरो जिब जुनारफोर फोरनि जिब जुनारफोरनि जे जाथिफोराबो माने जोबस्रांलांनो हमगोन आरो आरोोना बिफां लाइफांफोरखौ जों बांद्राय दानफायोबा औ औ दा नोंथाङा बे एसे फोरमायनानै होबावदो दे
औ नंगौ नोंथां थिगलाय जिब - जुनार बिफां - लाइफां दानफायनायनि जाउनाव थानो मोनै थानो जायगाखौनो मोनला जायनि थाखाय दा मानसिफोरजोंसो उफुद्रुुब दाथ' नुनो मोनगासिनो दं मानसिफोरजोंसो फैदेरनानै फुद्रुुब खालायफैनायखौ जों नुनो मोनो जिबौ जिबाद बा मैदेरफोर बा बे हाग्रायाव थाग्रा बेफोर बे लख्राफोर बेफोरखौसो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथा
औ - औ
आ दा मानसिफोरनि माबानायावहाय एसे दिस्टाब खायि गांगे खारन बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मानसिफ्राबो बिफां लाइफांखौहाय दानफैनानै ओाय बायदि रोखोमनि कम्पानि बेफोरखौ खुलिनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
बायदिसिना गिदिर- गिदिर बिल्डिं बा गिदिर- गिदिर कम्पानि बेफोरखौ बानायनानै बिदिनो गावनि माबा सालायनायखौल' नुनो मोनो नङा होमबा
औ- औ
बे दा बेनि थाखायनो दा मोनसे आरो गोदान जिहेथु बिफां खम जालांनायनि थाखाय जोंखौ दा गोदान गोदान बिफां गायनो बायदि रोखोमनि माबा हरगासिनो दं दा बेखौहाय मोजां मोजां मोनदों आरोखि आङो दा जोंनि सरखारारा द दा जोंखौहाय ग्रुपनि दारै बिफां लाइफां गायनो दा साजेसन होगासिनो दं नङा होमबा
औ
दा बेखौहाय मोजां मोनदों आरो आङो
औ
जाहाथे बिफां गायनानै जोंनि देहाफ्रा जाहाथे गोख्रों जायो जों हां लानो थाखाय जों माबा थांनानै थानो थाखाय माबा जायो आरोखि मोजां जायो
औ जोंनो बिफांफोरासो जोंनो औ बारखौ होयो
औ जाहाथे जों बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव बारहावाया गुबुंले जानो हमगासिनो दं नङा होमबा
औ नंगौ
ओमफ्राय ओ जों गरमाबो बारा जाबाय जों थानो हाला आरो अखाफोराबो खम जालांबाय गरम बारा जालांबाय बिफांफोर गैयिनि थाखायनो अखा हानाय फोराबो एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो
औ नोंथां
औाय जोङो जाहाथे फांसेनि थांखे दानफैनायनि बथलाव फांब्रै फांफा गायोबा आरो मोजां आरोखि
औ औ औ
आरो बिफां बिफां गैयिफोरनि थाखायनो जोङो मा होन होनो बिदिखौ बायदि रोखोमनि बे अक्सिजेना जोंना गुबुंलले जा बायदि रोखोमनि बेमार जानायखौबो जों नुगासिनो नङा होनोमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि जों बेबायदि बिफां गायनाय बिदि माबाफोरा सोलिदोंना सोलियाखै नोंथाङा फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा
औ सलिदों नोंथां जोंखौबो बेबायदि सरखारा बिदिनो ग्रुपाव बिदिनो बिफां लाइफां गायनो थाखाय बिदिनो सुबिदा हरदों आरो ना बिबां फोरखौबो हरखादों औ आंबो मोजां मोनदों आरोना बेफोरबायदि बानायनायखौ जे जोडा माबा समाव जों बांसिनानो बिफां लाइ ब लाइफांफोरखौ गायनो गोसो जाया गोसोआव फैया औ बिनि जाउनाव माने सरखारा बेफोरबायदि हरनायखौ आं मोजां मोनदों आरो जों बिफांफोरखौ गायनांगौ अब्लासो जोंनि बुहुमाबो सोमखोरैनो थांगो थागोन आरो जोंनि बुहुमाव बिदुं बारायनायाबो एसे खमायगोन आरो औ
बिफां लाइफां थायोबासो माबो समायना जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
गनि
दा बेफोरजोंसो जोंनि माखासे लेन देन जे जोङो बिफां लाइफां गैयाबानो थानो हाया आरो आरो जोंजों लोगोसे जोंनि जुनार जिब जुनारफोराबो थानो हाया दा बेफोरनि थाखाय जोङो माने बिफां लाइफांफोरखौ बांद्राय दानफैनाङा आरो
औ औ नंगौ
औ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जासिगोन नोंथाजजों औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै बेफोरनि बागै रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मिथियफोरखौबो मिथि मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ मोजां औ जाहाथे ज आरो उनाव आरो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै खावायबावनो हायो आरो फिन खेबसे लोगो मोनबावो दाखौहाय मा होनो बिदिखौ जाहाथे आरो बिफां लाइफांखौ गायनायनि थाखाय बा आरो गुबुन बेलेग माबा मोनसे माबानि थाखाय सावरायबावनो हायो आरो फि खेबसे लोगो मोनबावगोन बिदिबा लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे गोजोन्थों